औ खुलुमबाय नोंथां।
औ मा खालामदों नोंथाङालाय?
आं दा मोनानि बार जादों।
बार जादों अ औ। नोङो औ नोङो फो थार नायनो जोबोर मोजां मोनो नामा?
औ बे बोथोराव माने बेबाय दि समाव हा निजोम जायो नालाय बार खोलो खोलो बारो दैमा बाय थानायजों मोजां जायो आरो।
औ है दो बिराद नायबाय थानांगौ दानो सम सै बेबायदि बोथोरखो जोङो हदायबो मोनबाय थाया नालाय नों दिनैसो मोनगोन बेबायदि मोजां बोथोर नों दिनै दैज्लां बोथोर मोननो हागोन गासैखोबो मोननो हागोन। नाथाय बे बोथोर थाम बोसोरब्रैनि उनावबा मा जागोन जोंनि बोथोरफोरा जोंनि दुब्लिफोरा मा थिग सोरोङिबा न'सो लुखांनोबो जानो हागौ बबेहा बा माबा मोनसे कारखाना इन्डास्ट्रिफोरसो लुखांनोबो जानो हागौ बिनि थाखायनो दानो नायना ला दानो मेमरि खालामना ला जाहा थे इयुनाव गावनि गथ' गथाय फोरनो मोजां बुंनो हागोन माबायदि थांखो माबायदिमोन जोंनि बोथोरफोरा माबायदि मोननानै मबाइलफोर दोंबा मबाइलफोरावहा सावगारि सेबखांनानै ला जाहाथे गुबुनफोरनो देनां आबाहाया देनां नोङो बिबौ बिबै जाबोला नोङो खिथानो खि थिनो हागोन गथ' गथायफोरनो फिसौ फोरनो बेफोरबायदि खामना ला आरो बिराद मोजां बियो।
नंगौ नंगौ नों बुंनाया थिगानो जोंनि गामियावबो बै समाव माने एसेबां नखर गैयामोन। दा नायोब्ला खिन्थु गोबां नखर जा नखर जाबाय लामा सेर सेर दु बुलि मानि हा होननानै न'खर फसंबाय आरो। आरो खोना नो मोनदों नै जोंनि गामिजों थांनाय नैबे एनिथस नेसनेल हाइवे फिफ्टिया फिफ्टिना बेयो माने फरलेन्द जासिगोन आर
आदसा फरलेनानो जाबाथ उम गोबां दंफां दानसिगोन होनबालाय औ औ आदसा।
थांगोन
अ अ' अ' आदसा सा बेबायदिबा दुब्लिफोरा नस थ' जालायसिगोन माइ गायनो मोननाय नंला सोरबा सोरबा। फैसा मोनबाबो माने मा जानो बे फैसाथ' अवान टाइमल'सो नङा होमबा हा मोनबा बेयो थाबाय थागौमोन सिर' जिबननिफ्राय आरो नोंनि उनावहा नोंनि फिसाफोरनियाव थांगौमोन नोंनियाव आरो बिनि उनावहा बिनि फिसौ फोरनियाव थांगौमोन नोंनि फिसौफोरनियाव थांगौमोन आरो बिनि गथ'फोरनियाव थांबाय थाबो थांबाय थागौमोन। औ औ औ उम दा मा बुंनो आरो न' आरो बेखौ सरखारानो लादोंबा आरो माथो बुंनोनो सरखार लादोंबाथ' इखौ होनोनो नां थागोन।
उम फै-फैसिगोनदां फैनायालाय सुबायनो सुनाया बाथ हाखौ
निफ्राय बिखौ माव ओ
आं बिदिथ' ए एक्जेकलि मिथियाखै खिन्थु हाखौ सुबाय आरो। ओङो जाबाय औ जाबाय फ्र ओं फ्रसेसिं जाबाय थादो नैबे ओजों खारबाय देथिंफ्राय फैबाय थादो दां बेयो आंनि आन्दाजावहा
अ' नैबे मंगलदै ससेयावथ जाबाय बे फटलेणडआथ जाबाय बे खावसे बे बायपास जाबाय बेनि उनावहा माबायदि जागोन मिथि लाबथो आरो थो आं खोनानो मोनदों बिथिं जा माबानिफ्राय ओ मिथिं बिथिं जागिरद ना मा होनो? बे जागिरड बेफोर भुटान थांनाय डायरेक बिदि लामा ओंखरसिगोननो लामा जासिगोननो बेबो माने एदम इस थें प्रसेस जाबाय थादों। बेबो बिराद मोजां जागोन बेबो नोंसिनिथिंनो थांगोन आरोरैहाय नोंसिथिंनो क्रस जागोन आरो ना मोजाङैनो। लामाया मोजां जागोन बिथि थिं बिराद मोजां जागोन बिसिं क्रसिं जासिनो आरो सिं ओङो गुवाहाट थि तेजपुर थांनाय क्रसिं आरो लोगोस जागिरथ थांनाय भुटान थांनाय बे क्रसिंआ बे टाउनाव जाहैसिगोन आरो। मोजाङानो जागोन बे ओ औ औ। बेवहा हाफोर दङोबा मोजां लाखि बे हाफोरा बिराद दाम बारायसिगोन आरो नोङो दायो नोङो दायो दस लाख मोनदोंबा बिफोरो आरो साननैसोन उनावहा बियो एक्ररनि हा जाहैसिगोन आर' बबेयाव बबे खाथि खाथियावहा बेखायनो बिराद मोजां हा बुस फा बिदिनो बारायलांबाय थायो आरो। दायो नोङो नों बे न'नि लामाथिं नोंथिं जुदि हाया माबायाव थांनोबोला लामा थां नोबोला बे लामा हा दानि दामखौल'सो होगोन बेवहाय नोङो मोननो हागौ बिस लाख त्रिस लाख नाथाय जेब्ला बियो थाबाय थायो अब्ला हानि दामा ओरैबायदि बारायलाङो बाबा बाप मा बुंनो आरो। नोङो बै मोनसे समावहाव ओ है एक्रर खातासेयावनो खाथा मोनसेयावसो नो- एक क्रर बिदि थांनो हागौ बेबायदिबथाय सिन्था गैला आरो। नोंस्राथ' हा दोंखायो मोजाङैनो।
औ दोङो दोंनायालाय ओमफ्राय दा आं खोनानाय बायदि ला जि नखरजों माखासेफोरा थाबाय थादों बे नखरजोंबो थांगोनथ'। ओमफ्राय बे नखरखौ आसाम टाइप न' दङोब्ला न'नि आन्थायाव पन्सास लाक होगोन नों ओमफ्राय हानि एक्सट्रा बेलेग पे खालामगोन होननानै खोनादों आरो।
ओ न'निबो था ननिबो होयो दंफांनिबो होयो बिफां लाइ फांनिबो होयो। नोंहा मा दोङो बेयाव गयबाबो गयनि दाम होगोन बिफांनो होबाबो बिफांनि दाम होगोन गाससिनिबो दाम होयो आरो बेयो। न'ल' नङा बेखायनो बे लामा खाथियावथ' बिराद माने न' गैयाबा न' लुसोदों। ब न' गैयाबाबो न' लुदों बेखौ दख दखान गैयाबाबो दखान लुदों जाहाथे बेखौ माने सेफायनानै माने बिराद माने टेम्परारि न लुदों आरो बेखौ थिनि इन्सि इथा होनानै मा सिमेद फोर बेखौ मोजां होआलासिनो जाहाथे बिखौ बुख्रेबनानै बिखौ माने बिनि गेजेरजों फैसा फैसा मोनो बिदि खालामदों आरो बे बेफोर ओं ओम बेफोरबायदि खालामनायाबो मोजां मानोना बेनोलसो जानसै आरो न बिनि उनावहा नोंहा हायानो गैला गै नोङो जेनेबा नोंहा हा था मोनबा बियो बेयावनो गायनो फुनो बेफोरबायदि हाबाय थागौ मोन मोजां मोजां हाबबाय थागोमोन नाथाय नोंहा बिनि गैलाब्ला बेनो माबासै बे खेथि बे आरो जेनेबा नोंहा बे हायानो थांखासिगोन होनबा बेनि खिथि बिस आरो नों बेहा बिल्डिं लुनालाय ना लुनानैाय जाहाथे बेखौ सेब‌ फायनानै फैसा मोनो आरो दा बे खेथि बादिसो जानानै थाङो बिथांमोननि थाखाय माना हायानो गैलाबा फैसालसो मिथिगोन बिसोर हा मोना आरो बिसोरो बे फैसाखौ लानानै गुबुनावहा थाबायनानै थाहै बाबो बेसां मोनगोन माबायदि माहा मोनहैगोन मोजां हामोनगोनना मोना बे
औ नंगौ नंगौ बाथ्राया बेनिखायनो थ जोंनि साखान्थियाव थानाय आरो सोरनिबा सोरनिबा नआव थांनायफोरा लुसो दर
औ औ औ बिबायदियनोदां बिदियनो ओम थियानो बेबायदि खालामनायाबो
आंलाय सान दों माने इसिबां गाहाय गाहाय न लुदों बे खोलाफारायावलाय आरो सोरबा सान्दों दखान खुलि दखान खुलिगोनबाबो माने
दखान नङा दखान नङा नोङो दुब्लि गेजेरावबो मोनदों दुब्लि गेजेरावबो न' लुगोन न' नुगोन नोङो जेराव लामा गैया बेयावबो गोदेर गेदेर न' लुगोन बेफोर न' लुगफोरा गासिबो सेफायजोबनायनि गोनजा आरो मानोना अबेथिं आं खोनानाय बायदिब्ला नोंसोरथिं माने बे हाइवे माबाया लामाया थांला आरो लामाया बायपाससि बे टाउन थि थाङालासि नो दुब्लि दुब्लि थांसिगोन। बिनि थाखायनो दुब्लिफोरावहा न' गोदोर लुदों आरो
आतसा नंगौ खोमादे जोंनि बे खाथि थेवबो आरो इसे गोजान आरो जोंनि गामिनि बेयावहा माने दुब्लि गेजेरावनो मोनसे माने फार्म बा इन्डास्ट्रि बायदि खुलिदों आरो फिसा हे मिनि
सेफायनो थाखायसो बेफोरो बेफोर जेबो हा गैया मा गैया बिदि आरो आरो नों आं नोंथांखो खोनानो मोनदों नोंथाङा आं गुबुन जायगायावहाय बेराय
औ औ फरायहैगोन।
अ दे दे दे मोजाङानो। एकदम जोंनि बर' हारि आव बे फरायनाय मानसियानो गोबो जोबोर खम गोददम बिराद खम मानसिफ्रासो बे फरायलांबाय थानायखो बिदिनो ओ माने फरायलांबाय थानो हायो आरो गोबां मानसियानो बानानै जोंनि बर' हारिफ्रा जोंनि ट्राइबेलफोरा मा खालामो बिसोरो क्लास टेन मोनबानो आं क्लास टेन फरायनानै जेबो खालामला होननानै बे क्लास टेनावनो बिसोरो थाबथासिगोन आरो लोगोसे थे ख्लास टेनल' नङा खायसे खायसे माने क्लास ओइड बेफोरावनो गारो आरो गुबुं एकदम माने फरायनायखोनो गोसो होआ आरो जोंनि बर' हारिफोरा ओमफ्राय सोरबा सोरबाथ आरो मेट्रिक फेल जाबाथ गैला गोबांङानो गोसो होआ लासिनो मइट्रिक मेट्रिक फेल जानानै थायो बेफोरबायदिदोनो बहुद माने जोंनि बर' हारि फोराबो माबा फासायनानै दोङो आरो नोंथांखौ नों खोनानानै बेबायदि खोनानानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथाङा गामिनि सुबुंफोरखोबो लोगोफोरखोबो नोङो थुलुंगा हो जाहाथे नोंखो नायनानै बिदिनो बेयो गुबुन बेबायदि । फरायलांबायथ' थाबावनो हायो बेफोरबायदिखो नोङो थुलुंगा हो होबानो जाबाय आरो गुबुनफोरनोबो नों गावल' फरायनानै फरायनायल' नङा। आरो नोङो देनां कमप्लिट खालाम फैबाबो गुबुनफोरनो नोङो राहाखौ खिथिनानै हो माबायदि माबायदि एडमिसननि प्रसेसफोरा माबायदि बेफोरखो नोङो मोजाङै खिन्थिनानै होबानो जाबाय आरो
ओथस नोंगौ नोंगौ बाथ्राया नों थिगखौनो बुंदों जोंनि गामियावबो गोबां खमायलांबाय फरायनाय आरो आथिखालावहा बै क्लास टेन फास जाबानो हायार सेकेण्डारि फास जाबानो उम मोजां मार्कस लाबोनोसै फर्स्ट डिभिजनाव फास खालामसै बे बिमा बिफाया खुफोर बिबा बाइकफोर होनोसै बेयावनो गोबां स्टुदेन्टफोरा माबा जादों आरो जोंनि जुनियरफोरा माने मिस ट्रेक
औ ओमफ्राय बै थि फरायनोबो हाला बिथिं फेल जाहैसिगोन ओ आं फास जादों जेब्ला नोङो लाइन लानानै फरायहोखायो माबा मोनसे थांखि लानानै बेखो माने आरो बेफोरावहा नोङो ग-गभमेन्ट जब मोनाबाबो नोंहा जुदि माबा मोनसे दों खायोब्ला फरायखाना माथो मोनदोंबाथ' बिर-बिराद मोजां आंथ' खोनादों मोनदों नोंहा माबा मोनसे दोंखा खायो होननानै
औ औ बेयो माने माबा दोङो आरो जों जि जायगायाव थांगोन हानड्रेड पारसेन्ट प्लेसमेन्ट दोनखायो आरो जोंनावहा औ हानड्रेड पारसेन्ट नोंनि इस्साब्ला नों बेवहायनो मावबोखाब फिननो हागोन आरो बेनोखि बेबायदि सुबिदा दङो आरो ओं।
औ औ औ।
उम नाथाय गोबां मानसिफ्रानो बे जि कर्स खौ खालाम थांनो नागिरदों बे कर्सखौ गोबां मानसियानो जोंनि लकेलनि मानसिफ्रा मोनथिया आरो।
उम उम नों खोन थानानै हो जाहाथे नेक्स्टआव फैनो थांनो हायो बिथांमोना।
औ औ आं खोन्थागोन सानदों खोनथादों आं सोरनोबा सोरनोबा।
उम उम मोजांनि खौरां होनबालाय मोजांनि मोजां रादाब। बेखौनो खोनानाय बायदि मोनबाय आङो नोंथांनिफ्राय उम उम। उम
दा बिदिनो बार जानाय। एसे दसे एसे सुदेम
ओ बेनो बे समावनो नोङो बार जायोना मा खालामो मा खालना लाखादो नों जेब्ला फरायहैगोन फरायनो थांगोन अब्लाथ' नोङो नोङो सानहोरनोल'सो नों मोनसिगोन नों उन्दुनायनि सिगां जेब्ला नों मिसिबगोन अब्ला नोङो गामिखौ रोमै रोमै नुहरगोन। नों बेवहाय थांनानै नोंनि लोगोफोरखौबो ओ बर' बर' गामिनि बर' सुबुंफोरखौ नोङो बेवहाय लोगो मोनहैनाय नंला बेफोरबायदिया जाहैयो आरो बिनि थाखाय बेखायनो माय बेफोरबायदिखौनो नोङो सुदेम बारफोरखौनो दायो लोगोफोरदो था बिमा बिफाफोरजों मोजां रायलाय रुतिखौ खालाम आरो।
औ औ निसय थारैनो ।
उम दे बिदिब्लाब्लालाय जों दोनथ'नोसै नामा दिनैयो उनावफोर सुबिदा मोनबोला बिदि रायलायबावनोसै ।
जागोन जागोन दे।